औ नोंथां
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामनानै दोङो नोंथां?
ओ दाथ' आङो ओरैनो ओ मोनाबिलिनि एसे ओ लामाजों बेरायफैदोंमोन आरो नोंथां।
औ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांखौ उम सानजौफुनि बा बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ आङो नोंथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां नोंथांनिसिमबो ओ आंनिफ्राय ओ गोजो गोसो गोथारै जासिहरनाय थाबाय आरो नोंथांनिसिमबो।
दा ओ नोंथाङा आंनाव कल खालामनायनि जाहोना ओ मामोन ए से फोरमायना होनो हागोनना नोंथाङा?
औ औ ओ नोंथांनाव आङो कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोंनि बर' बर' समाजावहाय नाफामखौ माबोरैहाय माबोरैहाय बानायो आरो ना नाया नाखौ माबोरैहाय गुरो।
आं रोंलालै।